हेल' नोंथां
अ -अ खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां।
अ औ खुलुमबाय।
औ
नोंथांजों आं दसे राय्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ ओ नोंथांजों आं दा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायगौमोन सावरायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ जोंनि बर'नि ओंख्रिफोराथ' गोबां दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ।
उम -उम। ओमफाय नोंथाङा बर'फोरनि ओंख्रिनि संनायफोरनि बागै एसे मा -माखौ मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां दा बर'फोरनि जाग्राओं बि होननानै बुङोब्लाथ'
ओ
गोबां दङ आरो। गोबाङानो गाव-गावनि माने जा बायदियै जानानै मोजां मोनो बेबायदि जि आदबै सङो दा आं माबादि आदबै संनानै जानानै मोजां मोनो आं नों थांनो फोरमायनोसै दा अनला आरो औवा मेवाइनि सायाव आं नों बिथांनो एसे फोरमायनानै खोन्थानि दा औवा मेवाय जोङो अनलाजों ओंख्रि संनोब्ला
औ।
गिबियावनो जोङो एसे माइरंखौ
औ -औ।
सुखांना दोननानै
औ -औ सोमना दोनद्रोनांगौ जायो आरो औ।
औ सोमना दोनना सुखांनानै जोङो बेनि उनाव बेहाय जोङो उवालाव नङाबा दिंखियाव नङाबा जोङो ग्रेन्डाराव गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ। गिबियावनो बिनि उनाव जोङो
अह।
औवा मेवाइखौ खारि संख्रि होनानै एसे थाव होआबालासिनो एवफ्रामनानै लाबाय। लानायनि उनाव जोङो दै होबाय आरो। दै होनायनि उनावहाय जेब्ला गोदौवो, गोदौब्ला जोङो बेहाय जोङो बायदिसिना मस्ला मस बानलु, सामब्राम गुफुर, हायजें, जाब्रां बि दिखौ जोङो देनानै होसनना होनांगौ इंख्रियाव औ। बिनि उनाव जोङो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौबाय थायो, अब्लानिया जोङो अन गुन्दैखौ बेवहाय होसनना होयो आरो। होसनबाथाय बियो अन ओं गारस'ना होबाथाय बेयो अनला ओंख्रि जाबाय। बेनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया माने खारै सुंख्रै गासैबो ग्रोब जाबाय ग्रोब जानायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ खाव खांनो सम जायो खांनो सम जायो अरनिफ्राय अब्ला जोङो बेवहाय दुन दिया नङाब्ला गंगार दुन्दिया, बिब्दि जोङो
ओ ओ।
होनो हायो। अब्लानिया जोंनिया ओंख्रिया सु स्वाद गोनां जायो जानानै गोथाव मोनो औ।
औ।
जोंनि बर'फोरनि माने साबसिन इंख्रि होननानै गनाय जायो आरो बर' नख'रफ्रोमावबो माने दाबादि दै दैज्लां समाव बे औवा मेवाइ अनला बा बेयाव जोङो खाला दालिबो इसे होदेरनानै जानो हायो, नङाबाबो जों नैबे खान्थाल बेगर, बेखौबो जोङो होनानै जानो हायो आरो। जोङो जानानै मोजां मोनो। बा बर' नख'रफोराव फ्राय जाफ्रामो आरो। दा बेयो जाबाय जोंनि बर' नख'राव औ दांनाय बिलिरनाय संनाय ओंख्रि होननानै बर'फोरजों गनाय जानाय। दा नोंथाङाबो
औ।
बे जों जे साम' आरो सबाय जायो, बे सा म' आरो सबाइनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अह अह हागोन नोंथां। ओ जों गिबियाव सामुखौ ओ मा होनो दैमा एबा फुख्रि बायदि दैसाफोरनिफ्राय खनद्रोनानै लाबग्रोनांगौ आरो। सामुखौ। बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ एसे हुस्रोफैनांगौ जाहाथे बिनि मैला फोरा खारनायनि आरो बेखौ हुखांनायनि उनाव जोङो ओ सानसे एबा साननै बिफोरबायदि सोमना दोनो आरो जेने बा ओ बिनि हा बायदिसिना फोरा ओंखारनायनि, लेथ्राफोरा जेनेबा गाज्रिफोरा मैलाफोरा ओंखारनायनि थाखाय हा जि जानाय नालाय सामुुआ ओ इफोरबायदि मैलाफोरा ओंखारनायनि थाखाय। हराव सोमना दोननाय जायो आरो गिबियाव आरो बे ओमफ्राय जोङो सोमना दोननानै अखानायै अखानायैआनो जायो बांसिनानो हरसे सोमो ओमफाय बांद्राय गोबाव सोमद्रायबा आरो एसे थैनो नागिरो नालाय माबानाय नालाय ओमफाय बेखौ जोङो ओमफाय बिनि सायाव थानाय जि साम'नि सायाव जि दाख ओन थायो बेखौ गारग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव ओ मा होनो ओ माबाखौ थुखौ साम'नि बे खिथुखौ ओ दा औ लान्जायखौ दाननांगौ ससे दाननांगौ आरो ओ जाहाथे माबानायनि ओमफाय बेखौ जोङो मोजाङै साफायै ओ औ गनायनि ओ बेखौ आरो जों मो जाङै ओ हुबावनांगौ जायो आरो मोजाङै हुखांनाय बेनि उनाव जों बेखौ ओ ओंख्रि संगोन जेनबा ओ मा होनो सबाइ बायदिजों सं संङोब्ला ओ बिखौ गिबियाव एवफ्रामग्रोनांगौ जायो आरो। साम'खौ उम ओ औ। बेखौ मोजाङै एवफ्रामनांगौ आरो बेयाव जोङो रं संख्रि बानलु जिखिनि मस्ला होयो जोङो बेखौ मोजाङै होनांगौ ओमफाय बेखौ मो जाङै एवफ्रामखांनायनि उनाव दसे सम ओ मा होनो एवफ्रामखांनायनि उनाव जों बेखौ खांथ'नानै दोननांगौ आरो। जेनेबा उम माबाफोराव ओ आइजेंफोराव मोनसे आयजें लानानै बेयाव खांना माबानानै बोखांथनानै दोननांगौ ओमफाय बेनि उनाव जोङो सबाइखौ सबाइखौबो एसे ओ सोरबा बायदिया एवफ्रामो आरो सोरबा बायदिया एवफ्रामा आरो बेखौ मोजाङै गोदौ होना नै खारै होनानै माबा होनांगौ ओ रुइहो नांगौ बेनि उनाव जोङो उम बेखौ मोजाङै रुइनाय ओ रुइनायनि उनाव ओ एसे मोजांङै रुइहोनानै ओ सागं फोरबो सानाय जायो। ओमफाय आरो बिनि मोजाङै गेेब्ले होनायनि उनाव जोङो साम'खौ होना गारसननानै होनाय जायो आरो। बिहाय सबाइआव बिनि उनाव जोङो ओ मोजाङै दसे सम गोदौ होनानै बिनि संख्रि बानलु बायदिफोर खौ मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ साखिनाय जायो आरो ओ मोजाङै संख्रि बानलुफोरा नांदोंना नाङाखै बेफोरबायदि ओमफाय बेखौ जों मोजाङै साखिखांनायनि उनाव बेखौ ओह माबायो आरो खांना दोननाय जायो। आङो बेफोरबायदि सङो आरो साम'दो सबायखो। नोंथांमोननि नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो संजानांगौ।
औ नोंथां आंबो बिब्दिनो संङो आरो बिब्दिनो जानानैबो मोजां मोनो ओ बिदिनो जोंङो सबायनि अनगायैबो जोंङो ओ सबायजों जानायनि अनगायैबो जोंङो जोंनि बे मुसुर दालि जों बेजोंबो जाजायो।
ओ बेजोंबो जाजायो औ औ काला दालि दालि औ। बेबादि
ओ साम'खौ जानो हायो आरो माने बयबो माने गावनि आदब बायदियै माने जाबायदि जानानै मोजां मोनो बिब्दियै संङो आरो। ओ बिदिनो जोंनि जोंङो माखासे जोंनि ओ बर' फोरनि ओ मैगं दंङ आरोना जायफोर मैगं फोरखौ माने बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों। आरो दाबो जायो नाथाय दानि औ दानि खायसे ओ गोदान मुगानि गथ' फोरा बैफोर माने मैइगंखौ मिथिस आरो जायफोरा माने बिखो मोनदों बैफोर मेगंफोरखौ बिजाबाव
ओ।
लेखा फरायनानै मोन्दों नाथाय बिसोरो मोगथाङाव मोनाखै बै मैगंफोरबो जोंनिया माखासे दङ' ओ जायफोरो जोंनि देहानि थाखाय माने मोजां मुलि बायदिबो खामानि होयो जोंनि देहायाव बैफोर मैगंफोरा मैगंखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय गोरलैयैनो मोननो हायो आरो। ओ बेफोरो जाबाय जोंना अन्थाइ बाजाब
औ औ।
खौ जोङो सरासनस्रा जोंनि मानसिफ्रा बोरमा दारि होननानै मिन्थियो थियो आरो बे अन्थाय बाजाबखौ ओ बिदिनो दङ' ओ माथिगालदाब दङ' अ खेरादाफिनि दं
औ। बे खिफिबेन्दों बायदि मेगं आरो
जोग्लावरि जारि बिलाइ ओ दाउ फेन्दा हेलांसि बैफोरखौ जोङो माने मिथिंगानिफ्राय गोरलैयैनो मोननो हायो आरो गाव जेबो माने आब बाद मावालासेनो मोननो हायो बैफोर मैगंफोरखौ आरो बैफोर मैगं फोरा जोंनि थाखाय मुलि बायदि खामानि होयो। बिदिनो जोङो थास' थास' गोसोम होननानै बुङोब्लाबो गु बुन होननानै बुङोब्लाबो जोङो थास'नि गासै बाहागोआनो माने जों जों जाजानाय आरो।
औ औ दाथ' दा थास' बिबारनि सिजोन ना औ।
औ थास' बिबार दा थास' बिबारनि सम जों थास' बिबारखौ जोङो माखासेफोरा अमाजों एवनानै जायो खांख्राइजों माने इसे रोसि संनानै जायो बिदिनो ना गोरानजों जायो इदिनो जोंनि बर'फोरा माखा खासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जानानै मोजां मोनग्रा हारि आरो।
औ।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। औ नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन थनोसै। गोजोन्थों नोंथां औ औ।